मा खामन्दो?
दै ज मोन थां
ए
दां
खबरफोरा मारै?
खबरफोराथ' दं नोंथां गेजेरावनो नोंथांनालाय?
ए आंनियाबो। ओंखाम जाबाय नामा होनोमबा?
ओंखामखौथ' जाथेनाय जायाखै नोंथां नोंथाङालाय?
ए आंबो जायाखै जानायलाय संनानै फोनदो आरो बोनबाय
मा मेगं नोंथां
फान्दाव फ्रायसो रोंद आं जेबोयानो गैया। उ नोंथाङलाहालाय जाथ'वाखै
जोंहाथ' दा संखनायानो जायाखैमोनथायाय
उ महाबाफोर थांगोन नामा नोंथाङा दा बेरायनो
आंथ' दायो माइ गायनो थांनो नागिरदों नोंथां
अ न'नि ना हाजिरा ना बदल
मनि ननि न'नियानो ननिया।
ओम हाजिराबाथ' टाइम बारखाबायमोन ना होमबा नोंथां न'निसो होमबा
औ नोंथाङालाय बहाबा थांनो ओंखारदों?
औ आं एसे गोलोम बोथोरनि बहाबा? दैयाव दुगैनानै फैनो सान्दों आरो।
बा मोनथां मोजाङो
ए औ
औ बिद थान मजा
आङा
द
जोंहानि दुब्लि बारनानै मोनसे कास नु होननाय दैमा दं आरो ना
औ
बेावहायनो बेरायनानै फैनोसै आरो दुगैनानै माने माइन्फोरखौ एसे रेस्ट खालामनानै फैनोसै
औ न मोजां
दै ज
स म बदि आंगार नांगौ न आंबो थांनो सानगासिनो नाथाय समानो होनजाय आरो नोंथां
ए
औ
नोंथांङा
नोंथ
दिनै माइ गायामोनब्ला आंजों थांफानो हागौमोन ना
औ नोंथां थांनो हागौमोनथ' माइ गायनाय माने लाहार फाहार खालामबायनाा न'आवबो
औ
जाथ'नानै मोना उननि समाव थांनो थांसै मोन
और औ जायो बिदिब्लाबो नोंथाङा दिनैथ' इमान सान्दुंबो गोसाना नोंथांङा ‌माइ गायनो हागोन ना हाया ना साहा फुदुंनानै होगोन
अ ह
साहा फुदुंनानै हैगोन ना नोंथाङा माइखौ गायनो थांहरगोन
साहाजों लोगोसे माइबो गायबोखायानोसै नोंदां साहाखौबो लांसै बाय मत गायो गसे
हाजिराफोर लादु नामा होमबा
औ नोंथां हाजिरा लादों
साबैसे ला आरो
हाजिरायाथ' ओरैनो साब बा सयजनसोआ दंखोमा। हायजिराखौनो मोनलायलाया नोंथां।
औ औ।
ओम नोंथांमोनथिं माइ गायनाय जाया नामा?
जोंनिथिं गायोथ' गायनाया अब्लाबो जोंहा गाया आरो माइखौ। माने जोंनिया जोंहा माने बेलेगनि आदि बेफोरबायदि होयो आरो न'आव गायला
औ
खोनादोंना नोंथां हेल'
मा होनदों नोंथां औ नोंथां
औ माने जोंहाथ' माइखौ गायला आरोना माने जोंहा आदिफोर बेफोरबायदिनो होयो।
औ।
औ।
नोंथाङा ओरैनो दासान्दि मा मावगासिनो गोलोम बोथोरनि?
आं गोलोम बोथोरनि गोलोम बोथोरनि दायो। स्कुल कलेजफोराबोथ' बन्द' जाजोब्बायना बेनि थाखायनो न'आवनो ओरैनो थागासिनो आरो आं।
औ नों औ।
औ माखासे लोगोफोरजों गरम बोथोरनि दंफां साया बहाबा थाइजौ दंफां सिङाव बहाबा खान्थाल दंफां सिङाव सिङाव बहाबा मायाबबा माबि दंफां सिङाव जिरायनानै लोगोफोरजों रायलायो ज' ज' गामिनि लोगोफोरजों आरो बिदिनो सम बारहोगासिनो बिदिनो आरो बिदिनो ओरैनो थागासिनो जेरावबो बेफोर बारा थांनाय जायाखै आरोना बेनि थाखायनो दिनै थांनो साननाय आरो लोगोफोरजों
औ
उम। जेबोथ' मावनाय जायाखै
उम।
नोंथाङा अब्ला माइ गायगासिनो नामा?
मा होन्दों खोनायाखै नोंथां?
अब्ला नोंथाङा न'आव थानानैनो माइ गायगासिनो नामा गोलोम बोथोरनि थाखै?
एसे न'खरनि मानसिफोरखौबो हेफाजाब होबाय आरो आंबो मा खालामना थानो जानानै ओरैनोबाबो बेरायनोबो फैसा थाखाबो जाहैजोबाखै नालाय नोंथां ओंखायनो न'नि खामानियावनो एसे हेफाजाब होनोसै साननानै गायनो नगिरदों आरो आं नोंथां। दिनैबो
मोजांनि बाथ्रा नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा साब्रै साबासो हाजिरानि थाखाय साहाखौ फुदुंनो हायोना हारसिङैनो
हायो नोंथां हायो।
ओम। हाजिरानो साहाजों लोगोसे मा होफायो नोंथां नोंसिनिथिं
जोंनिथिंथ' ओरैनो दायो बुट बुद गोथां सोमनाय ओरैनो बिस्कुट सा बिदिनो बायदिसिना लांनाय जायो आरो सोरबा सोरबा बेलेक बेलेक मथर एवनाय बिदिनो गाव गावबागाव दायोथ' आरो नोंथां। थाइजौ खान्थालनि समना थाइजौ खाजि बायदिसिना लगायनानै बो लाङो खान्थाल लाङो बेखौनो गासैबो ज' लोगो नांनानै जायो। आरोे।
बिदिनो ना होनोमबाथ'
औ नांथां।
उम।
नोंथांमोननिथिं ओरैनो थाइजौ खान्थालफोरा दा जोब्बाय नामा?
जोबनाया थायजौफोरा जोबनो हमबाय जोब्बाय आरो खान खान्थालफोरा दं आरो खान्थालफोर दं। खान्थाला जोंहाना बहुद दंना बिफांफ्रानो फांबासो दं बेनि थाखाय ओंखायनो जोबनो थांङा आरो।
ओ नोंथां।
ओम।
होनबाथ' जोंहाना दा खान्थालानो गैया नोंथां नोंसानावनो लायनांसिगोन नामा होमबा।
औ लांफैनो हागोन।
न'खौ नागिर नागिर लायनोसै होनबा नोंथां आं।
जागोन दे नोंथांआ लांफैनो हागोन दे आं ससे नायस'हैगोन लामा ससेयाव।
औ।
औ।
उ नोंथाङा ओरैनो दा माजों थांनो नागिरदों?
औ थांगोन नोंथां दैसायाव दैमायाव दुगैनो थांगोन फास्टनियाव।
माजों थांनो नागिरदों गारि, स्कुटि ना बायख?
अ। जोंहानि न'नि बाराथ' गोजान जाया नालाय दुब्लि बार बानो मोनो नालायथो बेनिखायनो माखासे लोगोफ्रा बाइकजों स्कुटिजों फैसिगोन आरो। फैनानै ओमफ्राय बिसोरखौ जोंहानि न' मोनफैबाथाय आं बिसोर खौ लानानै थांसिगोन आरो बे दैमायाव दुगैनो थाखाय।
ओम।
ओम लोगोसे दुगैनायजों लोगोसे मोनसे फिसा पिकनिक बायदि इदिनो फिथाइ सामथाइ जाहैनोसै आरो मेथाइफोर जानोसै बेदर अमा बेदरफोरबो थांनानै जाहैनोसै आरो गरम बोथोरब्लाबो अमा बेदर जानायनि मजायानो आलादा नालायथो औ गरमब्लाबो गारनो हाया
ओम
जाना फैनोसै
ओम।
उम
बे दैया मानिफ्राय बोहैबोनाय नोंथां? ओरैनो नोंसिना हाजो खाथि जायो ना हाजोनि जानगार जायो?
अ नोंथां बे दैस दैमायाना जोंनि हाजो खाथि जायो आरो बांद्रायबो खाथि जाया इदिनो एसे खारदि जायो आरो इदिनो बारा बिस किल'मिटारसो जायो आरो जोंनि हाजोआ।
ओम।
औ बेनिफ्रायनो दैया हाजोनिफ्रायनो बोहैबोयो आरो बारा गोजान नंङा खाथियानो।
ओम। ओरैनो फिक्निख सिफ्त बानायनो
हा
पिकनिक स्पट खालामनो मोजां
औ मोजां नोंथां मोजां पिकनिक स्पट खालामनो
होनोमबाथ' थांनांगोन नोंथां माइ गायखांबा थांनांसिगोन होनबा
औ नोंथां दे आंखौ खबर हरब्लानो जाबाय
औ औ
उम औ नोंथां बिदिब्लाथ' नोंथांखौ आङो माइ गायखांबाथाय आं लिंहरसिगोन आरोना नोंथां
औ नोंथां दे नोंबो जों आंबो माइ गायनो थांसै
औ दे नोंथां हब्लाथ' बिदियाव बे समावनो दोनथ'लायनोसै होनबा औ औ ओं